औ नोंथां औ माबा सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय
दे गोजोनै आजावबाय आंबो
अब्ला नोंथाङा फ्रि ना
औ आं दा फ्रि नोंथां
अब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव आं रायज्लायनो सानदों
जागोन दे नोंथां
औ बे आयदायानो जाहैबाय लाइभलि हुद माने जिउ जिउ खांनाय आरो
आतसा आतसा
जिउ जिउ जिउ खांनायाव
औ जागोन दे लाइभलिहुद माने औ जिउ खुंलांनाय
औ जों माबोरै जिउ जिउ खुंनानै माने गावखौनो गसंथानो हायो
गसंथानो हायो
औ बेफोरनि सायाव आं रायज्लायनो सानदों
जागोन नोंथां दे जागोन दे
जिउ खुंनाय आरो जिउ खांनाय आरो जिउ खुंनाय एखेयानो माने बेफोर औ जिउ खुंलांनाय औ जिउ खांनाय आरो माबाया औ औ माब्रै लेभलिहुद खालामलांनो हायो
जालांनो हायो
औ दा बेफोरनि सायाव रायलायोबा जोंनि जोंनि लकेल एबा जायगायारि बेयाव गोबां गोबां लाइमोनफ्रा माने बहुद माने बेखार जानायखौ नुनो थांदों आरो
औ-औ-औ
लेखा रोंदों औ लेखा रोंदों बेखार थादों ओरैनो बेफोरबायदिखौ नुदों आरो
औ-औ
माने जायफोर लेखा रोंनायाबो बेखा थादों लेखा रोङैयाथ' रोङै जायफोर जेनेबा रोङैयाथ' रोङै बेफोर आयदा खायद' गैला गोरोंफोरखौबो नुबावदोंसो बेखार थानाय आरो बेबायदि आरो माखासे जाहोना जाहैबाय सुबुं अनजिमा बांनाय बेफोरजोंबो ओम माखासे जाहोना रांखान्थियारि हालोदनि ख जेनेबा खहा जेरै जेनेरेसना जोंनिया माने गोरिबनिफ्राय गोरिबसिन जालांनायखौ नुनो थांदों
नंगौ नोंथां
जोङो गोरिबनिफ्राय माहाजोन जाव जानांगौ बेखौ माने रावबो थिरांथा माने नाजानायखौ बारा नुनो थाङाखै माने
जोंनि जिउ खांनाय जिउ राहा माने जिउ खांनायनि ओ राहाखौ माने मोनै फिसा फिसा माने जिउ खांनायखौ नुदों आरोना जोंनि जायगायारि सुबुंफोरखौ जायनि जाहोनाव जोंनि माने लाइमोनफोरा उन गोग्लैसोना था मानि
गोग्लैसोनानै थालांदों
औ माखासे रोखोमनि आ जिउ खांनायनि लेभलिहुदनि सायाव माने मानि मावबादा माने फोरोंथाइ मावबादाखौ खालामबोदों माखासे जायफोर गुबुन गुबुन एन जिअ माने बेखौ माने माखासे मानसिफ्राल' मोनदों माखासे मानसिफ्रा मोनाखै जाय मोनदों बेफोर एफा मोननो हायाखै सरखार सरखाराबो माखासे राहाफोरखौ होजोबनो हाया
हाया
माखासे केपासिटि थायो बे केपासिटिखौल' सुफुंना होनाय
उम
जायफोर मोनदों बिसोरबो मोजां रोखोमाव बाहायाखै माने जायफोर मोनदों जाय मोनदों माखासे अमा फिनाय गय फिफां गायनाय आरो बोरमा फिनाय ना फिसिनाय बेफोराव बेफोरखौ माने औ बेफोराव माने जिउ राहाखौ खालामनानै लादों आरो। आरो सासिन फिसासिन बुंनो थाङोब्ला माने बिदिनो जायफोरा ओ बेफोरनो मैगं दैलिग जिउ खांनायाव माने सामफ्रामबोनि जिउ खांनायाव उम जोंनि बर' आइजोफ्रा मान मैगं खानानै फानदों।
नंगौ सैथो नोंगौ।
बेफोर बेफोरनो आरो गिदिर जिउ खांनाय बुङोब्लाथ' जोङो बांसिनखौनो नुनो थाङा दासो एफा- एनै माने सोलोंनो हमदों जोंनि। बर' सुबुंफोरा बेफार फालांगिफ्राव औ नोंथां।
माने गोदोनि समावहाय जों बिदिखौनो नु- नुनो थाङामोन नोंथां नङा होमबा
औ गोमोयोमोन जोङो औ।
गोमायोमोन मोनसे साहा दखान होनाय बेखौ साहा दखाननिफ्राय लानानै नों जुलाफि दखानसिम नङा होमबा।
औ नोंथां।
गस्ला लंपेन्टनिफ्राय लानानै नङा होमबा। जुथा सेन्देल जुथासिम
उम
गेलामाल दखानसिम नङा होमबा।
औ नोंथां।
जोङो गुबुन हारिफोरखौसो नुजोबोमोन दानिया जोंबो नैबेखिनियाव गावखौ बोरै फसंथाना लानो हायो नङा होमबा हारसिं हिसाबै बोरै थांनानै थालांनो हायो
औ।
दा ग्रुप हिसाबै जोङो बोरैहाय जिउखौ दालांनानै लालांनो हायो। बेफोरखौ जों नुफैसै आरो नोंथां नङा होमबा जेरै गालामाल दखान होबाबो बोरैहाय थांनानै थायो हायो बेखौ गाबागाव मोनथिनो फैबाय आरो दा। साहा गला होयोबा नों बोरै थांनानै थालांनो हायो लंपेन्ट गस्ला दखान होयोबा बोरै थांनानै थानो हायो बेफोरखौ जों नुफैबाय। नङा होमबा दा एसे एसे दावखोलांगासिनो आरो।
औ बै समाव रांखान्थियारि रांखान्थियारिनि मानि भिलुखौ बुजियामोन बै समाव। दा दा बुजिलांनो औ दा रांखान्थियारि बेसेनखौ दा बुजिनो हमलांबाय आरो।
मिनथिफैबाय।
मिथिबाय औ दा दा नोङो बेफोर बादि माने गोदोनि समाव माने जों नुबोनायाव आरो।
उम।
जोंनि माने जोंनि हारिनि मानसिफ्रानो जेनेबा जोंनि बर' सुबुंफ्रानो माने
ओम।
थाउननि हाफोरखौ फाननानै गामि गोथौ गोथौआव अबावबा हाग्रा बंग्रायावसो खारनानै थायोमोन। हाजोफ्राव बेफोर बेफोर हुदाफ्रा जोंनि इक'नमिक भेलुखौ बुजियामोन आरो इक'नमिक रांखान्थियारि बेसेनखौ बुजियामोन। उम बे हायादि बेसेबां माने रां माने जिउ खांनायाव खामानि होगोन
हेफाजाब होयोमोन मोनसे टाउनाव मोनसे जुदि हा थायोब्ला नङा होमबा? टाउनफोराव जे नोंहा हा थायोबोला नङा होमबा?
औ नोंथां।
न' लुनानै जेनेबा नोङो रुम मोनथाम मोनब्रै बानायनानै नोङो भारा थिया जानानै हायो बेफोरखौ बुजियामोन आरो ना बेफोरनि बेसेनफोरखौ बुजियामोन। दिनै बे-बेफोर बेसेनखौ बुजिफैबाय नङा होमबा?
औ बेफोरजोंनो रांखान्थियारि हालोदा माने जौगायोमोन।
जौगालाङो।
औ बि
गावखौ सुंथानायजों लोगोसे आरो औ गावखौ सुंथानायजों लोगोसे आरो गुबुनखौबो फसंथान खालामनानै होनो हायो आरो नङा होमबा?
उम
बिदिनो दा बिदिखौ नुफैबाय आरो दा आगोलनि परिबेस दा गैला सिगां फारसे आवगायलांबाय थादों बेफोरखौ जों नुहुरदों आरो नोंथां।
औ नोंथां।
दा बेफोरनो आरो जिउ जिउ खांनायखौथ' जोङो माने बर' आइजोफ्राथ' अमा फिसिनानै बेफोर सानफ्रामबोनि जिउनि राहा बेफोर। न'नि दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय बेफोर गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ट्रेडिसन आरो माने सोलियारि खाथि आरो बेफोरो। जोंनिया एम्फौ फिसिनाय बेफोर बेफोरजोंनो जोङो फिसा फिसौ जिउ खांबोनाय मैगं फानबोनाय बेफोर दाबो सिमबो दङ ना गुरनानै ना फिसिनानै बर' आयजोफ्रा
बे नेचारेल आरोना बेफोरो दाबो दङ।
दाबो दङ गोमानानै थाङाखै दा एम्फौ फिसिनायखौ खम नुनो थांबाय आरो ना। जोंनि जिउ खांनायाव उम उम
खारन नोङो एम्फौ फिनो थाखाय नोङो माबा बैलि मा होनो बेखौ बिफां गायना लानांगौ जायोना। आदारनि थाखाय। गोदोहायथ' नोङो बिदि बयनिबो बारि बागानावहाय इन्दि फिफां थायो नङा होमबा? बेफोरखौसो बुथुमनानै एसे एसे बुथुमनानै होनाय जायोमोन नालाय। आरो गोदोहाय बारि बागानफ्राबो नोङो बयनावबो बुरजा बुरजा थायोमोन हिसाबै बेफोरखौ बुथुमनानै होनायाव गोरलै जायोमोन आरो।
औ खिन्थु बे एम्फौनि फिथोबआ बिराद बेसेन नोंथां आंनि मोनथिनायाव आरो। बे औ बेनि फिथोबजोंनो खुन्दुं बानायो आरो आंनि मोनथि
आतसा उम
खुन्दुङाथ' नोङो जि जोम बानायनायाव माने कल कारखानाफ्राव बिराद माने बेसेन गोसा। दा जोङो जों खुन्दुं गैयाबानो जोङो गस्ला लंफ माबोरै गाननो जोङो
औ नंगौ नंगौ नंगौ
उम जायनि थाखाय बेफोरनि दामा बेसेन गोसामोन आरो दा बेफोरखौ एसे खमसो नुनो थांबाय बेफोरखौ बाराय होनांगौसोमोन जोङो औ दा बेफोरजों लोगोसे औ दा जिउ राहारि बा जोंनियाथ' सामफ्राम बोनो बर' आइजोफ्रा माने अमा फिसिनायाथ' माने दासिमबो सोलिबोगासिनो दङ माने उम अमाया मानसि उम औ जोंनि माने मोनसे हारिमुवारि माने सोलिबोनाय खान्थिसो होननानै बुंनो हाबाय आरो
नंगौ नंगौ
दा उम दा ओरै बुंनो थाङोब्ला जोंनि रांखान्थि हारि हालोदा खमायबोनाया एसे खमायबोदों आरो माबायाव ओ माने क्राइसेस जानाया माने
औ
बै जिउ राहायाव माने एसे आबादारिफ्रा जोंनि आबादारिफ्रा बे कभिड नाइन्टिनाव जा कभिड नाइन्टिन बांसिन कभि नटिन करना टाइमावयाव बेयाव एसे
कारन उम बे कारन फिथाइ फसलफोरखौ जोङो मोजाङै फाननो हानाय जायासै दालाय बे एसे रांखान्थिया हान्था मेलानि थाखाय उम
हल माबायानो बन्द' जाजोब्बाय नालाय इन्टरनेट अब्ला नोंथां दोनथ'नोसै नामा समाबो बारबोबाय गो औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
गोजोनथों